हाबाय नोंथां गोजोन हरनि
औ खुलुमबाय नोंथां।
अ आं नोंथांजों मोनसे गोनांथार आयदानि सोमोन्दै सावरायनानै फनखौ हरनाय जादोंमोन
औ औ औ
अ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा मा होनो मबाइल फननि एबा मबाइलनि एबा जानबुंनि सोमोन्दै जायखि मा होनो बेफोरो जोंनि सुबुं जिउआ माबायदि जोंखौ हेफाजाब होदों बेनि सोमोन्दै
औ औ औ नोंथां खोननैसो फोरमायनो हागोन नोंथां
औ नोथां
ओ नोंथाङा फोरमायनि थाखाय आं गिबियाव साबायखर बावग्रोबाय
औ नोंथां
जों बेखौनो बुंनांगोन जे गिबियावनो आङो मबाइल फन मबाइल फन होनना बुङोब्ला आथिखालाव गासै सुबुंनियावनो बे जुगायाव नैबे मुगायाव गासै सुबुंनि आखाइ आखायावनो बांसिनै फ्राय बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव आखाइ आखाइ मबाइल थायो आरो
ओ उम
औ नोंथां
मबाइल ओंखारनाय समा बुंनो थाङोब्ला नैजिसे बोसोर जाहैबाय नैजिसे बोसोर बोसोरनि नैजि नैजिबासो बोसोरनि आवगायाव बे मबाइल फना ओंखारदोंमोन आरो बे एनड्रयड फना
औ नोंथां
बिनि सिगांथ' दंखायोमोनानो बिनि आव मुगायाव सेलफन होननाय एसे फिसा फिसा मबाइल दंमोन आरो केपेद गोनां बेफोरो एसेबां बां जायाखैमोन आरो बेनि केपेट गोनां मबाइल आवगायाव टेलिफन बायदिफोरा टेलिफन होननाया बाहायजादोंमोन आरो टेलिफननि उनाव फार्स्ट मार्तिन कपारा दिहुनदोंमोन बेनि उनाव लासै लासै बिथांमोनाबो जौगाहोनानै बा आपग्रेड खालामनानै स्मार्ट फन बे स्मार्ट फनखौ नैजिबा बा नैजि बोसोरसनि बे दिहुनदों आरो दिहुननानै दा जाबादि दिहुनना होबाय बेबायादियैनो मानसिफोरा गावबागाव आखाइ आखाइ मबाइलखौ साफ्रोमबो सुबुंफोरानो लानायखौ नुनो मोनदों सै आरो मबाइल फन बाहायनायनि सायाव बुंनो थाङोब्ला आं बेखौ बेखौनो बुंनांगोन जे ओ मबाइल फनखौ ओ थायोब्ला नोङो थारैनो मोजां फिथाइ मोननो हागोन बा फिथाइ मोनगोन हागोन माने मा मानो मानि थाखाय आं फिथाइ मोननो हागोन होनना बुंदों माने मबाइलनि हेफाजाबजों नोङो गोबां सोलोंनो हागोन आरो गोबां ओ मोजां मोजां गोबां नागोन गोबां बिथिंनि खामानि बायदि बायदि मबाइलनि मबाइलजोंनो मबाइलखौ लानानैनो नोङो दुनियानि बा हादोर बा बायदि बायदि हादोरनि बुहुमनि गासै बिथिंखौनो नोङो नायहरनो हागोन बा नों थांलायनो नाङा आरो आथिखालाव मे नोङो मोनसे गासै बे बुहुमखौनो नायनो हानाय बे सुबिदाखौ मबाइलनि गेजेरजों बा इन्टारनेट मबाइलजों इन्टारनेटजों बे कानेकसन जानानै बेखौ माने दिनैनि समाव बेफोर राहाया आदानि जाबाय मा एभेलेबेल जाबाय होननानै आं बुंगोन आरो लोगो बाहायनाय बा गाज्रि बाहायनाय होनदों बुंब्ला बेनो नों जुदि मबाइलखौ गाज्रि बाहायोब्ला गाज्रि जागोन फाङा बायदिसिना भिडिअ' नायला नायलि लोगोसेयैनो बायदिसिना नाङा फाङा थार्ड पार्टि बा बाहायजाथावै गेम बायदिसिना गेमफोरखौ गेलेनानै समफोरखौ खेलेनाय आरो ओ गोबां सम गोबां सम माने ओ नों मबाइलखौ नांलाया थानाय अब्ला मा जागोन। माने ओ बै मबाइला जोंनि थाखाय जोबोरैनो खहा खालामगोन बा हानि खालामगोन आरो हर समफोराव जेसेबां गोबावसिम नायो अब्लासिम मेगन सुबुंनि गाज्रि मेगन गाज्रि जानायनि जाहोनफोराबो बिनो आरो आथिखालाव जों गोबांखौ नुनो मोनसै माने मबाइलखौ माने ओ मोजां खामानिनि बिथिङाव बा फरायनाय लिरनायनि निउस बायदिसिना नायनायफोराव नायनायखौ आथिखालनि सुबुंफोरफोरखौ आथिखालनि जौगानाय जौगाफु समाव आथिखाल लाइमोनफोरखौ नुनो मोनदों जे माने बारा इनफरमेसन बा खौरांफोर बारा नाया आरो बिसोर मा माने गुबुन खामानि माने ओरैनो खेला गेलेलनाय बायदि भिडिअ नायलनानै सम हगारनाय बा ससियेल मिडियाफोराव ओरैनो रंजानायफोरखौ नायनाय बायदिफोरनाव सम हगारनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नाथाय। मुलाम्फा होनना बुंबा जों बेखौनो बुंनांगोन जे आं गिबियावनो बुंग्रोखादोंमोनसिन मबाइल मबाइला मुलाम्फा गोनां जेरै जों दिनै मोनसे जायगायाव थानानै गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन हादर हादोरनि बाथ्राफोरखौ जों दाबसे जायगानिफ्रायनो हमनो हादों। बा मोनथिनो मोनदों आरो माबेायाव मा जादों। खनला माबे समाव मा जादों बेखौफोरखौ जोङो हमनो हा जादों आरो लोगोसेनो गोजान गोजानाव थानाय सुबुंफोरजोंबो जोङो। जगाजग बा ओ लोगो मोनलायालासिनो जों माने सुबिदा गोनां बादियै
औ नों
गेजेरजों जोङो नुलायलायनो हादों। थिग बिदिनो आरो गोबां ओ गुबुन हादोरनि सुबुंफोरजों जोङो माखामो कानेक बा जगाजग खामलायनो हादों आरो दिनैनि दिनाव जों मबाइलजों बुंनो थाङोब्ला लोगोसेनो फरायनायनि बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन जे आथिखालाव फरायनायनि गेजेरजों ओ फरायनायनि बेलायाव माने मबाइलजों बिजाब नङाब्लाबो जायो होनना आं सान बेखौनो बुंलाना आथिखालाव ओ जाय गोबां सुबुंफोरा बिजाब बायालासिनो
रोङोबा नायनो रोङोब्ला जोंनि इउटुब आरो इन्टारनेटनि बेलायावनो आथिखालाव गोबां सोंलु कुइसन एन्सार ओ सब बिथिंनिनो मोनोबा बिनि गेजेरजों फरायनानै मोनसे साख्रि इन्टारभिउआव होनानै साख्रि सरकारि साख्रिखौ मोनफुंनो हायो होननानै आं बेखिनि मुलाम्फा जायो होननानै बेखिनियावनो नोंथांजों सावरायहरबाय लोगोसेनो नोंथाङा बे मबाइल इउस खालामनाय बा बाहायनायनि सायाव आथिखाल आथिखालाव माबादि मोजां गाज्रि गोहोम गोगलैदों नोंथांनिफ्रायबो आं मोनथिनो लुुबैगोन नोंथाङा बेखौ फोरमायनो थाखाय आं खावलायबाय
औ नोंथां बे मबाइला जाहैबाय जोंनि मोनसे आथिखालाव बाहायबाय थानाय मोनसे गासैबो सुबुंनि मोनफा मोनफा मोनसे आगजु आरो बे मबाइल गैयाबानो जोंहा जेबो गैया होननानै बुंनो बुंनांगोन दानि जुगाव दानि जुगाव जोंहा आथिखालाव मा होनो बे मबाइलनो जोंङनो साफ्रोमबो सुबुंनि आखाइायाव गंफा गंफा थानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोबब्ला मबे मबाइल जोंनो जों दिनै गासिबो खामानिखौनो जों मबाइलनि सायाव साजोंनो जोङो बा मावजोबनो हायो जेरै जोङो औ
इन्टारनेट जाहैबाय ना
औ नोंथां औ बे बेनिखायनो मा जों बैफोर मबाइलफोरजोंनो जों जों दिनै बबावबा थाङोब्ला जोङो बिदिनो गुगोल मेप नायना थांनो हायो आरो सोरखौबा खौरां लानो थाखाय जों मा मबाइलजोंनो जोङो से समनि गेजेराव जों लालायनो हायो आरो नोंथां गोदो नाथाय बे मबाइल गैया समाव सोरखौबा खौरां लाबा जों लाइनि गेजेरों खौरां लानो गोनां जायोमोन जेरै जोङो थांनानै न'सिम थांना खौरां लानो गोनां जायो बैबि न'सिम एबा लाइजाम थांलाय फैलाय समावनो जोङो मास मोनसे गाहाम थामजि थाम गाहाम नांगौ जायोमोन बेफोरनि थाखायनो मा जोंहा दा सुबिदा जाबाय आरो दा जोङो मा से सेकेण्ड बा नै सेकेण्डनि गेजेरजों जोङो बै मानसिनि खौरां जों लाहरनो हायो आरो मा जोङो बेखौ नायनो गोसोब्लानो जों बे मबाइलनि गेजेरजों जोङो ना भिडिअ कनफारेन्स जों रायलायनानै जोङो बिनि मोखां गन्थं गासिखौबो नायनो हायो आरो नोंथां बेनो जादों नङा आथिखाल मुगानि बे दावगानाय होनना बुंनांगोना नोंथां बेफोरबायदिनो जोंहा मबाइल फनजों बाहायनो रोङोबासो बोरै मा होनो मुलाम्फा दोङो नाथाय बाहायनो रोङाबा बेयाव जोंहा जोबोद खहा दङ जेरै जोंहा मुलाम्फा होनना बुङोब्ला जोङो बांसिनानो माखौ बुंनांगोन नोंथां जेब्ला जों फरायसाफोरनि बे फरायसा जों लाग्रोनांगोन बे फरायसाफोरनि थाखाय बे मबाइला ओरैबायाददि गोनांथि मबाइल गैयाबा दानि जेबो जोङ गैया होननानै बुंनांगोन मानो होनब्ला दिनै जोङो मबाइलनि गेजेराव मोनो जों इन्टारनेनि गेजेरजों जों नुनानै नुनो मोननाय जायो जेरै जों साफ्रिनि मा होनो एदभार्टाइसमेन्ट माने फोसावलाय बेफोरखौ जों मायाव मोनो मबाइलजोंसो जों मोननो हायो नाथाय जोंडो दानि सुबुंफोरा औ सानफ्रोमबोर दा रादाब बिलाइ फरायनायनि हुदा गैला जों मा मबाइलनि गेजेरजों जों रादाब बिलाइखौ जों मोननाय खौरांखौ जोङो मोननाय सानफ्रोमबो सोरांब्लानो जोङो बै रादाब बिलाइनि सिगाङावनो आगोलावनो जोङो मा मबाइलाव जोङो बे खौरांखौ मोनो बेनिखायनो मा जोंना मबाइला जोबोद गोनां आरो मा जों मबाइलनि गेजेरजों सासे फरायसाया मबाफोर रोङाखैबा गोरोन्थि बुजियाखैब्ला बेखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजों गुगोलाव सार्च खालामनानै ए आइ नि गेजेरजों जोङो बिनि फिननायखौ जोङो एबा बिनि सोंलुनि फिननायखौ बुजि मोननायखौ जोङो फरायना लानो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा गोबांहाय ज' खालामो जेरै जोंहा गथ' फरायसाफोरा हमवार्क मा होनो प्रजेक्ट बिदिनो एसाइनमेन्टफोरखौ जों मा बै मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो बानायनानै जोङो साबमिट खालामनो ह एबा जो सोलोंनो हायो आरो जों मा बेफोरनिफ्राय आइडिया लानानै जोङो बेफोरबो एसाइनमेन्ट फरसाफोर जों लिरनानै जोङो होनो हायो आरो नोंथां बेफोरनो जादों दा जोङो मबाइलखौ जोङो बुंनो हायो मोनसे जोंनि गार्जेन होननानै बुंनो हायो माने जोंनि दिथागिरि होननानै जों बुंनो हायो बाहायनो रोंब्लासो नाथाय जोङो बेखौ बाहायनोबो रोंनांगोन इउसबो खालामनो रोंनांगोन बेफोरबायदि इउस खालामनो बाहायनो रोङाबा जोंहा मबाइला खहा जागोन जोङो मबाइलखौ जोंसो बाहायनांगौ नाथाय मबाइलजों सुबुं आ बाहायजानो नाङा दानि जुगाव जों नुनो मोनो गोबां सेंग्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै मबाइलजों मबाइलखौ बाहायनांगौ नाथाय मबाइलजों बाहायजादों जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना सान खि हर जेबो मुलाम्फा गैया ससियेल मिडियाआवनो बिथांमोना रिल्स नायनानै सोरजोंबा मा होनो रायलायनानै बिथांमोना बेयावनो गोदो हाबनानै गावनि बेसेन गोसा समखौ जिनै घन्टा गाहाम बारहोयो आरो दाइन घन्टा उन्दुनानै नै घन्टा थाम घन्टानि जिन थाखायल'सो टाइम बेफोरबायदि मबाइलजों जों बाहाय माने खहा दों आरो नोंथां बेखायनो आरो नोंथां बुंनो हाबावगोन जोङो मबाइलनि गेजेरजों जोङो जेरै जोङो मा होनो गुबुन दाबसे जायगायाव थांङालाबानो बेंकआव थांङालाबानो जोङो जायगायावनो जोङो मा बैफोर बेंकनि खामानिखौबो जोङो अफिसनि खामानिखौ जों जोंनिखौ जोङो मावनो हायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोंनो मबाइला गोबां सुबिदा होदों आरो जोङो बेनि गेजेराव जों गाज्रि सुबि गाज्रि होननानै बुङोब्ला जों एबा खैफोद गोनां होनना बुङोब्ला जों बै खौनो बुंगोन आं गिबियाव जोङो मबाइलखौ जोङो बाहायनो रोंनांगोन आरो जोंहा मबाइलाव मा जायो बैफोर जाबाय मबाइला गंफा गंफा एप्लिकेसन एबा सफ्टायार बेफोर सफ्थायारा गोरलैयैनो गुबुनजों खावनानै लांनो हा हाजानाय मोनसे डाटाफोरखौ गोमाजानाय मोनसे बाहागोबो दं आरो बेयाव बेखायनो जों मबाइलखौ बायनो रोंनांगोन बेखौ मोजां इउस खालामनो रों ङाबा जोङो ओ गासैबो डाटाखौ खावना लानानै नोंथांनि थानाय प्राइभेसिफोरखौबो लांनो हागौ नोंथांनि बेंकनि बेंकआव थानाय फैसाफोरखौबो लांनो हागौ आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो बैफोर मबाइलखौ जों गोरलै एबा जोंनि थाखाय सुबिदा गोनां होननानै जोङो बाहायब्लाबो जों मा बेनि सायाव जों सांग्रां थि जाना दैलि आरो मोनसेयाव नोजोर थि होनांगोन जोङो दिनै मबाइलाव मा मावदों जों बे खौ मावब्ला जोंहा मायबाफोर खहा जागोन नामा बेफोरखौ सानफ्रोम नोजोर होनांगोन गावखौनो अब्लासो जोंहा मा बैफोरनिफ्राय जोंहा रैखाथि जागोन नोंथां ओ बेफोरबायदिनो जोंहा मबाइलनिफ्राय गोबां बिदि जोङो जोंहा ओ गोबां खहा जाजानायबो बिदि मुलाम्फा जानायबो आरो बे मबाइलनि गेजेरजों जोंहा गुबुन सुबुङानो दिनै जाफुंसार जानो हादों आरो जिउआव बेफोरखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा नोंथां जोंहा समावथ' जाना फैबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां खोनाबाय ना नोंथां